हेल' औ नोंथां खानादोना
औ खोनादों दे।
औ औ होमबा नोंथाङा मानि बिनि थाखाय फन खालामदोंमोन
औ नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे नोंजों आङो दिनै मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावराय जागोन दे
औ बिदिबा नोंथां आयदायानो जाहैबाय जे जोङो जोंनि देह थाखाय एबा देहाखौ जोथोन लानाया जोंना जोबोरैनो गोनांथि नङा होमबा ओ बिदिनो देहाखौ जोथोन लानायाव एबा मोजां लाखिनायाव बिथा माबोरै म फालियो एबा माबोरै जोथोन लायो एबा माबोरै लानानै। नौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? हेल'
बेनोहाय गनि नोंथाङाख ना औ जोङो औ खोनादोंबा नोंथाङा?
औ खोनादो दे।
हेल' औ जोङो
जोङो ओ देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय बायदिसिना फरायोबा जानायलाय जोंनाय गास नोजोर होनानै जानांगौ बा गोनांथि जोंनि मोदोम देहाखौ थाखाय जोङो बहुद
बा साफायै थानांगो जेरावहाय जोङो साफायै थानांगोन होनबाथाय जोङो बायदिसिना मैगं थाइगङावबो मैगं थाइगं बायनानै दानाय जायो जेरावहाय केमिकेल हासार मुलिफोर होनाय जायो बेखौ जाबाबो जोंनि देहानि। खहा जायो नङा होमबा नोंथां औ। थिग बेबायदिनो जोङो हारिनिफ्राय बा बेदर लाबाय बेदरखौबो जोङो। रुना सुनानैहाय जोङो रुनानै जानायासो मोजां होननानै आं सानो ना जेरावहाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै सानो ओमफ्राय। जेरैहाय जोङो मैगं थाइगं गोथां लाबोयो मैगं गोथां लाबोयो बे बेफोरावबो ओ दिनैनि जुगावहाय हाजार मुलि जों गासैबो खेथि खालामनाय जायो आरोना ओंखायनो जोङो मोजाङै सुना लानांगौ ओमफ्राय मोजां सुनानै जानांगौ जेरावहाय जोङो देहानि थाखाय जेबो खहा जायाबा बेमार आजार जाया बिनि थाखाय ओमफ्राय जोङो देहानि थाखाय मोजां लाखिनांगौबा जोङो फुङावनो सिखारनानै जेरावहाय फुङावनो थाबायनांगौ जायोबा खारबाबो मोजां बा जाय हाया एसे एसे थाबायनांगो जेरावहाय जोङो फुंनि बारखो जानांगो होननानै आं सानो ओमफ्राय आरो फुङावल' नङा बेलासि यावबो ओ मोना मोना मोनाबिलि समावहाय दसे थाबायनांगौबा खारनांगौ होननानै जो आं सानो जेरावहाय मोदोमा जोंनि थैफोरा ओ मा होनो थाबाय खारबायाहाय एसे गुदुं जायोबा मोजां जानानै थायो जोंनि थैयाहाय ओमफाय जोङो फुङावनो सिखारनानैहाय मोखां सुजेननांगौ जेरावहाय जोङो दैनि गोनांथि जायो जोंनि देहायावहाय
ओ थिग बेबायदिनो आरो जोङो आंगा मांगा जेरैहाय ओ जोंनि देहाखौ लस खालामग्रा ओ जानाय लोंनायखौ जानाङा जेरावहाय जोङो नायनानै साबधानैनो जानांगो ओ जायो दखानाव माबा मोनसे नुबाय इखो ओ पेकेटनि माल बुस्थुखौ बारा जानाङा जेरावहाय जोङो सिख्लाफोरानो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो मेथाइ माबा मायबिफोरखो बेफोरखो जास्लायस्लाय जोङो थालिर बा भिटामिन थानाय आपेल आंगुर इफोरखौ जानांगौ बा दालिमफोरखौ जानांगौ जेरावहाय जोंखौ मोदोम बा देहा भिटामिन मोननो थाखाय बिदि भिटामिन बुस्थुखौ जानांगौ आरोना ओमफाय ओ थिग बेबायदिनो जोङो खामानि मावालासे थाबाबो जोंनि देहानि लस जेरावहाय जोङो खामानि मावाबा ओंखाम बोथिसेखौनो मोजां जानो हायाबा जानांगौ खिनिखौ जानो हाया आरोना ओंखायनो जोङो जेसे हागौ खामानिबो मावनांगौ बा जानाय लोंनायावबो टाइमबा सम लानानै मोजां टाइमाव जानांगौ जेरावहाय जोङो फुंनि आठथा बा नयथासोआव जायो ओमफ्राय जेरावहाय सानसुआवबो जोङो बारथा बा एथा न' एथायाव जानांगोन आरो हरनि इखामखौथ' जोङो जाथारनांगौ मानो होनोबा जोङो जेरावहाय जोङो सानाव खनथामकरि ओंखाम जायो ओमफाय हरावहाय जोङो बार' घन्टा जाया लासि थानांगो जेरावहाय जोङो हरावहाय ओंखाम जानानैनो उन्दुनांगौ आरोना जेरावहाय जोंनि देहानि लस जाया।
आङो मिथिनायबा माबाखो नोंथांनो सेयार खालामबाय नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोनना नोंथाङा जेरैहाय देहानि थाखाय मा-मा ओ खालामनाय जायो बा सानो
औ नोंथां ओ दा देहानि थाखाय होनोबाथ' जोंना बायदिसि -ना जेरै गोदोनि समनि बाथ्राखौ लानानै थाङो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि समावथ' दा जेरैबायदिहाय आथिखालाव सुबुंफोरनि देहाफोरा गाज्रि एबा बा जोबो बांसिनखौनो लोरबां जानायनि नङा होमबा नाथाय गोदोनि समावहाय बिदि नङामोन बिसो बिथांमो ना जानाय लोंनायनि सायाव बांसिनानो गोदोनि समाव हाग ग्रानिफ्राय आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगं लोगोसेनो ना बेदरखौबो बिथांमोना माने मिथिंगानिफ्रायनो नागिरबाय दा नानि फारसे बुंनो थाङोब्लाथ' ओ दानि समाव जोंना जेरै दैखर बायदिसिनाखौ जाव -ना लायो लानानै ओमफ्राय बेवहायनो ना फिसियो रासायनारि हासार होनानै बायदिसिना मुलि बायदिसिना होनानै बिदिनो नाखौ फेदेरनायखौ एबा गोदोर खालामनायखौ नुयो बेखौनो जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय माने जाय फालांगि खालामग्राफोरा बिथांमोननिफ्राय जोङो बायनानै जायो बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो जोंनि देहाया ओ जोबोद ओ माने गाज्रि जानाय नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि समाव बिदि फिसिनाय एबा बिदि हासार होनानै फिसिनाय हुदाया गैयामोन। ओ गोदोनि समाव बिथांमोना जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्रायनो ओ जेखाइजों ना गुरना जानाय एबा मैगं थाइगंखोनो मिथिंगानिफ्राय नागिरना जानाय लोगोसे बेमार बायदिसिना जाब्ला बो ओ मुलि बायदिसिनाखौ फाहामसालियाव थाङाबालासिनो बांसिनानो मिथिंगानिफ्रायनो मुलि दिखांनानै फाहामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो फिसा फिसा लोमजानायानो जा गुजुनायानो जा बायदिसिना माननाय एबा सानाय बायदिसिनानि थाखाय मिथिंगानिफ्रायनो ओ मैगं एबा मुलि थिखांनानै होयोमोन होननानै खोनानो मोन दों आरो दा जों देहाखौ ओरैबायदि जोथोनै लाखिनो गोनां जा दो दानि समाव जे जानाय लोंनायनि फारसेबो जोङो ओरैनो सानै हयैसो जानो गोनां जादो आरो। गोदोनि समावहाय मिथिंगानिफ्रायनो ओ मिथिंगानिफ्रायनो नाफोरखौ हमना बायनानै बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगं दोनो जायोमोन बिनि थाखायनो आरो जेरावखि जाया मानो जेराव थाङा मानो जि खामानियानो मावा मानो आबाद मावनायावानो जा अबावबा थांनायानो जा बिथांमोना माने थाबायनानैनो थाङोमोन एबा बिनि थाखायनो बिथां बिथांमोना जोबोद गोख्रोंमोन आरो मावनायावबो जेेनामोन जानायावबो जेेनामोन। गासैयावबो बिथांमोना गोख्रोङैनो दङमोन आरो नाथाय दानि समाव ओ जोंङो बांसिनखौनो लोरबां जानाय नुयो आथिं सानाय आखाइ सानाय एबा पेरालाइस जानाय बायदि बायदिसिना मेगन गाज्रि बा बायदिसिना गुबुन गुबुन बेराम जानायखौ नुनो बेफोर जोंना गासिबो ओ जानाय लोंनायनि सायाव फारसेनो बुंजागोन मानोना ओ दानि समाव ओ जानाय लोंनाय बुंनो थाङोब्ला हाथाय बाजाराव मोननाय बांसिन मैगंखोनो जोंङो मुलि बायदिसिना बाहायनानै फानो नङा होमबा? बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ ओ बायना लाबोनायनि जोंङो ओ जानांगौ जायो एबा बबावबा जोङो ओ माने न' आबाद मावनो हायैनि जाहोनाव एबा माने ओ बाजाराव मोनखानायखाय दानिया मावनायखोबो बांसिन खम नुनायखोनो नुनो मोनो आरो बिनि जाहोनाव ओ जोंङो जोबोद माने गावबा गावनि देहा खौनो ओ फोजोबना‌ लानाय रखम बुंनांगोन मानोना ओ हाथाय बाजाराव जा मु लि बायदिसिना होनानै जों मैगं थाइगंखौ न'वाव लाबोनानै जायो बेफोरनि थाखायनो जों नि देहाफोरा जोबोद गाज्रि जालाङो आरो। ओ मिथिंगानिफ्राय एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरनाय हुदाया जोंना जोबोर खम जालांबाय। मानोना गोरलैयावनो जोंङो हाथाय बाजाराव बाय ना मोननायनि थाखायनो ओ बिदि हुदाखौ जोबोद खमियलांनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो। जों देहाखौ अरायबो मोजां लाखिनो थाखाय जोथोनै लाखि नो थाखाय अरायबो जोङो ओ दानि समाव जोङो फुङावनो सिखारनानै दै गुदुं एबा दै दुंब्रु लोंनाया जोबोद गोनांथि दानि समाव दै लोंनाया जोबोद गो गोनांथि देहायारिनि थाखाय लोगोसेनो जोङो जानाय लोंनाय फारसेबो गोसो होनांगौ जायो। ओ जेरैबायदि जों नआवनो आबाद मावनानै मैगं थायगंफोरखौ जोंङो नआवनो जानो हायो लोगोसेनो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथायावबोथ' आ दानि समाव जोबोद मुलि बायदिसिना बाहायो नालाय बिनि थाखायनो नआवनो मोननाय समजों लोगोसे फिथाइ सामथाइनि दंफां गायना लानाय लोगो से बेफोरखौ जोंङो जानो नांगौ। ओ लोगोसेनो जों अरायबो गावनि देहानि थाखाय जोङो खामाय आब खामानिबो मावनांगौ नोंथाङा फोरमायनाय रखम थाबायनांगौबो लोगोसे एक्स्रासाइसबो जोंङो अराइ खालामबाय थानांगौ आरो बिदिनो देहाखौ जोंङो जोथोन लानो बायदिसिना गावखौनो ओ माने मोजाङै एनारजि मोननाय रखमै माने गासैखौबो माने मोजाङै फालिनांगो एबा अरायबो जोंङो देहाखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनो नाजानांगो आरो। बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानो। ओ बिदिनो देहाखौ मो जां लाखिनो होनोब्लाथ' जानाय लोंनायनि फारसेनिफ्राय लानानै गावनि देहाखौ मोजाङै थोनै लाखिनायाबो जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे गोदोर खामानि होननानै बुंनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ
देहानि सोमोन्दैथ' बेखिनियानो लोगोसे ओ जोंना नोंथाङाबो फोरमायबाय देहानि सोमोन्दै माबोरै जो मोजाङै लाखिनांगौ एबा मा जानांगौ मा जानाङा बेनि सायाव नोंथाङाबो फोरमायबाय। ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ आसा खालामो ओ नोंथांखौ इयुनाव आरो। लोगो मोनफिनगोन बिदिब्ला जोंङो दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ दे नोंथां ओं गोजोनथों।